बाय नों
औ खुलुमबाय जों दा मानि सोमोन्दै रावलायनो औ औ आंथ' फ्रियैनो दं
नोगोर आरो गामिनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांजों नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
सावरायनो हागोन
औ जेनेबा जोंहाथ' अ गामि ओनसोलाव थायोबा जोंहा गामि ओनसोला माबायदि जेनेबा नोंथाङाथ' मिथिखागौ नङा होनोमबा गामियाव जेनेबा बिफां लाइफां गामिनि न' बाङा जेनेबा बांसिनानो थिंफोरजों बानायनाय हानि बानायनाय आमबाय साथ थाय बेराजों बानायायनाय ओमफ्रायो मा होनो ओ इथाजोंबो लुनाय थायो माने पाक्कानि न'बो थायो खिन्थु बांद्राय जोंनि गामि ओनसोलाव बिल्डिं बिल्दा बायदि ओ नुना ओ ओमफ्रायो लामाफोराबो जोंना माने बांसिन बिदि माबा जाया आरो फाखकानि जाया आ जोंनिया माने बांसिन हाजों अन्थाइजोंनि जायो ओमफ्राय खायसे खायसे गामियाव दाथ' जेनेबा सिसि ब्लकफोरबो जानाय नुनो मोनबाय जोङो। थेवबाबो माने गामिफोरनि लामाफोरा बांसिन हानि हाब्रु हाला बिदि जायो आरो ओमफ्रायो जोङो टाउनाव माने उ टाउन एबा नोगोराव माने जोंना न'फोरा माने बिल्डिं गोजा जायो नङा होनबा गोजौ गोजौ बिल्डिं गोजौ गिदौ गिदिर न' गोजौ गोजौ हस्पिटाल बा ओ बायदिसिना गला दखान बिदि बिदि जायो नङा होनबा नोगोरावथ'
गामिफ्राव एसे खम नुयो आरो जों बिल्डिंफोरखौ सोरबा सोरबा एसे गोनां गोनां फोरफोरखौ गंफा गंनै थानाय नुयो अब्लाबो बांसिनानो बेफोरबायदि हानि जायो आरो
आरो गामियाव गामि ओनसोलफोराव जेनेबा जों गारि मथर खारनायफोरखौबो एसे खम नुयो जेनेबा खारो थेवबाबो ओमफ्राय टाउन सोहराव जोङो बिदिनो गिदिर गिदिर गारि बास मईन हाइवेफोराव माने बिदि खाथि जायो नालाय माबाफोरा मा होनो ओ बा गारि मथर बास बायदिफोरखौ जों माने नोगोराव बांसिन नुयो आरो आमफायो जोंहा नोगोराव माने बांसिन सुबिदाबो मोनाय जायो मानो होनब्ला ह ओ जेनेबा देहा फाहामसालि हस्पिताल फोर ओमफ्रायो ओ माखासे दखानफोर गलाफोर गिदिर गिदिर जोंनो माबाफोर नांगौ जायोबा बेफोरखौ जों गोरलैयै मोनो आरो मलफोरबो दं बेयाव माने गोबां रोखोमनि जोंनो मा मा नांगौ बेफोरखौ जों माने नोगोराव मोननो हायो ओमफाय जोङो ग गामियाव बांसिन जोंहा माने मैगं थाइगं बेफोरखौ बांसिन मोनो आरो माने आबाद मावनायबो जायो नालाय जोंना गामि ओनसोलाव ओमफायो जोंहा टाउनाव बांसिनानो माने बयबो सा माने बयबो जेनेबा बांसिनानो ओ साख्रिफोर मावनाय ओमफ्रायो बायदिसिना जेनेबा बेफार फालांगि खालामग्रा फोरा माने नोगोरफोराव बांसिन थानायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय गामि ओनसोलाव जेनेबा जोङो आबादारिफोरखौ जेनेबा ओ साख्रियाफोरबो थायो खिन्थु माने बांसिन आबाद मावनानै जानो मोजां मोन बिसोरो बिसोरखौ थानाय नुनो मोनो आरो गामि ओनसोलफोराव ओमफ्रायो गामि ओनसोलाव माने जेनेबा थांलाय फैलायनि हान्था मेलाफोराबो एसे खम जायो नङा होनबा ओमफाय जोङो जेनेबा नोगोरफोराव औ नोगोरफोराव माने जोङो थांलाय फैलाय थाखाय माने गोबां नांगौबनो ओंखारबानो मेनला गारि फोर मोनो आरो ओमफाय जोंहा नोगोरफोराव माने फो ओ देहा फाहामसालिफोर मोजां जायो नालाय जेनेबा जों मालाबाफोर लोमजाबा साजाबा माबा मोनसे जा जाब्रब्रायोबा माने दिन्थिनो थाखाय खाथिआवनो माने जोंहा हस्पिटालफोर बा देहा फाहामसालि मोनो नालाय बेनि थाखाय मोजां जायो ओमफ्रायो गोबां रोखोमनि गलाफोर थायो बेफोरनिफ्राय जोङो गारि मथर फाननाय मानाय बायदिसिना रोखोमनि दखान गस स्ला दखान जि दखान बायदि बायदि फोरबो मोनो नाथाय गामिफोरावथ' बिदि गारि मथरनि दखान बा गिदिर गिदिर नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो मोना नालाय जोङो नोगोरनिफ्रायसो लां फैनांगौ जायो जेनेबा गामि ओनसोलाव थायोबा जोङो नङा
औ औ बिदिनो सोरबा सोरबा गामि औ गामि गामि एरियायाव थानाया जाहैबाय बे गामिनि बिफां लाइफांफोरनि थाखाय जेन'बा आबहावानि थाखाय एसे मोजां आरो जेन'बा एसे जायगाफोरा उम गामिनि बारहावाया एसेबाब
सुसिन जायो आरो बिफां लाइफांफोरा बांसिन थायो नालाय गामि ओनसोलाव माने गुसुसिन जायो आरो ओम नोगोरफोरावथ' माने
जाबाव खम जाहैबाय आरो गारि मथरनि गरम उम गरम बारा जायो आरो जेनबा गारि गारि मथरनि ओरै माबा उखुन्दै गनाय बायदिसिना बेफोरबायदिनि माबाफोरा आरो उम आरो आरो जों जोंनि एरै गामि एरियायाव जाहैबाय बिफां लाइफां थान्दा नोङो बांद्राय बेफोर फोरबायदिनि गारि गारि खरानि बांद्राय जेबो गैला नालाय एसोर
ओ गुसु जायो आरो जायगायाबो थानो थाखाय जेनेबा जोङो मोजांबो जायो आरो गामि ओनोलाव थायोबा जोङो माने मैगं मैलाफोरखौ फोर खौबो हाग्राफोरनिफ्रायनो खानानै जानानै जोङो बुथुमनानै जानो हायो आमफाय जों जेनेबा नोगोराव थायोब्ला जेनेबा जोङो गासिबो मुवा बेसादफोरखौनो बायनानै जानांगौ जायो ओमफाय जोङो जेनेबा बांसिन बिदिनानो मुलि होनानै बा रासायनिक हासार बायदि बायदि खालामनानै माने फाननायफोरखौसो मोनो आरो मानो होनब्ला जोंथ' नुला जों जेनेबा नो नोगोराव थायोबा जेनेबा जोंथ' आबाद मावनो थाखाय बांद्राय जायगा नालाय नोगोरफोराव नङा
दा जों गामि मानसिफोरनि गामि ओरै गामिनि मानसि बेफोर जों दा नै दाथ' माइ गायनायनि सम दा माइ गायनानै जासिगोन दाथ' थ'नै खोथिया फुनाय गायनायनि सम माने गामि एरियायाव थाबा बेफोर बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों माने गामि ओनसोलाव माने माखासे मुवा बेसादफोरखौ माने जोङो अर्गेनिक गाव गावनो बानायनानै लानाय जायफोराव जेनेबा जों हासार माने बांद्राय मुलि होनाय जाया। जोंना गामि ओनसोलनिया जेनेबा फिथाइ सामथाइयानो होन मैगं थाइगंआनो होन माने जोङो गोबोरनि हासार हासारजोंनो बानायनाय जायो नालाय जोंनि देहानि थाखाय जेबो माने
गाव देहानि थाखाय मोजांसिन आरोना गामिफोरनि मैगं थाइगंफोरा माने जेबो मुलिफोर सारनाय जाया नालाय बेयाव माने नोङो गोजाननिफ्राय लाबोनाय बा बबेबा जायगानिफ्राय लाबोनाया बांसिनानो मुलि होनाय हासार होनाय जायो नाला नालाय बेखायनो बुस्थुफ्राबो थाब सेव
बो लायो नालाय बुस्थुफोरखौ जेनेबा जोङो ला लाब बोनायाव आरो बांसिन बुस्थुआनो माने दोनथुमनाय जायो जेनेबा जों दिनैनो खाबाय दिनैनो जाबाय बिदिथ' जायाना नोगोरनिया माने जेनेबा बेसोर बेफार फालांगि खालामग्राफोरा माने फ्रिसफोराव दोनथुमनानै दोननाय जायो नालाय बेफोर माने एसे जोंनि देहाखौ खहा खालामो आरो आरो नोगोर फोराव माने बांसिन बिदुंफोराबो गरमसिनबो जायो नालाय
औ औ
मानसिफोराबो एसे बांसिन लोमजानाय मानायखौ नुयो आरो ओमफ्राय गामिनि ओनसोलाव जेनेबा मानसिफोरा बांद्राय एसे गरमफोर मोनोबा माफोर मोनोबाथ' बिफां सायाफोरावसो थायो नालाय बांद्राय न' सिं सिं थानाय जानाय जाया आरो
जोंना बे ओरै नोगोरनिया जाहैबाय जोंना न' सिङावनो थाबाय थानाय फांखानि बार जाबाय थानाय चनाय बेफोरबायदि जायो आरो माने फ्रेस फ्रेस बार मोननो खथिन जायो आरोना नोगोराव थाग्राफ्रा
औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों जेनेबा जोङो जेसे हागौ एसे माने गोग्गो बार लानो हायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय थाखाय मोजां आरो माने अक्सिजेन अक्सिजेनासो जोंखौ फोथांनानै लाखियो नङा होनबा?
औ
आरो बेजों लोगोसे जोङो माने माने जोङो नोगोरखौबो गाज्रि होननानै बुंनो हाया नाथाय आबहावाया एसे एसे माने गुबुंलेसिन जायो आरो जेनेबा ओ माबानिफ्राय गामि ओनसोलनि
जोङो मोननैखौबो गारनो हाया बेखौ‌ बेखौबो नांगौ बेखौबो नांगौ जोंनो ओमफ्राय जोंङो गामि एरियायाव थायोबा जों जोङो दाउ अमा फिसिनानै जानो हानाय सुबिदाखौ मोनो आरो। दाउ अमा हांसो बेफोरखौ फिसिनानै
मानो होनबा जेनेबा गामि ओनसोलाव जायगाफोरा आंबो गुवार गुवार जायो नंङा होमबा गावबा-गावनि बारि बागानाव खानो हायो जेनेबा बिफां लाइफां माबा उनथिंजाय फोरनि उनथिं जायथ' जोंहा गामि ओनसोलाव बारि बागानाव जेनेबा बिफां लाइफां गय बायदि बायदिसो गायो नालाय बारिखैजाय नाथाय टाउन फोरावथ' जेनेबा न'ल' आरो जायगायाबो इसेल' आरो नोगोरनि हाफोरा हाफोरा बांसिन दाम गोसा
औ जोङो गोसोबानो बुरजा बायनानै लानो हाया नालाय गामि ओनसोलनिया जाहैबाय एसेबाबो खम जाहैयो
ओ गोबां बिबांनि खम जायो मानो होनबा गामिनि हाफोरा मा माने दामा एसेबाबो बुहुद खमसिन आरो नोगोराव जेनेबा जों दाबसे हा हा बायनो थाङोब्लानो जोंहा लाख लाख रां नांगौ जायो खिन्थु जोंहा माने गामि ओनसोलाव बांद्राय एसेबां दाम गोसा गोसा नङा आरो हाफोरा जेनेबा गायग्रा हाखौनो होन थाग्रा हाखौनो होन किन्थु जों नो गोराव फैयोब्ला माने नोगोरनि माने हाफोरा माने माने बिराद गोबां जाबाय नालाय मानसिफोरा माने जायगायानो थानो गैलायलायला सेलायलायनाय बायदि जायो नालाय जाय जायगाफोरखौनो मोनलायलाया नालाय बिनि थाखायबो दाम गोसा आरो सुबिदाफोराबो बांसिन मोनो नालाय जोङो जेनेबा फरायसालिफोर गिदिर गिदिर फरायसालि फरायसालिमाफोरा थ' जोंना नोगोराव सो थायो नङा होनबा जों माबा मोनसे सोलोंथाइ लानो थाखायबो जोङो जेनेबा नोगोरावसो फैनांगौ जायो नङा
औ जों जोङो बेखौनो जि जोङो नोगोरखौबो जों गाज्रि बुंनो हाया जोङो ओ नोगोरखौबो नांगौ नोगोरावबो जोंहा गोबां सोलोंनांगौ गोबां थायो
औ औ आरो जेनेबा नोगोराव थायोब्ला जोङो बांसिन सुबिदाफोरखौ एसे जेनेबा जों ओंखारबानो माबा मोनसे नांगौ जायो बायनानै लाबोनो हायो आरो जेनेबा मोजां मोजां बुस्थुफोर नांगौ जायोबा बेखौ जों गामियाव मोननाय जायख ना जेनेबा जोंनो गस स्ला गांसे बा साइकेल गंसेखौनो बायनानै माबा मोनसे कारफोर बायनोबा जों नोगोरफोराव फैनानै सो बायनांगौ जायो नङा होनबा जोंना गामि ओनसोलावथ' बे फोरनि गला दखान मोननो थाङा ना जोङो
जोङो फिसा फिसौ ओरैनो जाग्रा मुवा बेसाद एसां बेफोरबायदि थानाय
ओ फिसा फिसौ दखान ओरैनो गेलामाल दखानफोरल'सो थायोना गामि ओनसोलाव माने गिदिर गिदिर दखानफोर मोननाय जानाय मोननाय जाया आरो
औ अब्ला दोनथ'लायनोसै नामा टाइमाबो जाबाय जोंना समाबो
औ दे दोनथ'नोसै दे नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय दे